हेल'
औ खोनादों।
अ औ नोंथां थ' दिनैनि सावरायनायनि आयदायाव नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ औ जेरैहाय जोङो दावबायनायनि बेलायाव बेनि खाबु बे खाबु आरो दावबायनायनि थाखाय मा मा गोनांथि जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों दिनै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ।
औ औ। त' नोंथांनि औ औ दे दे।
दावबायनाय बुङोबाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो दावबायनाय होनो। जेनेबा जोङो जेनेबा जोङो गोदो दावबायनाय समावहाय इसेबां मानि सुबिदाफोर गैयामोन। आथिखालाव जोङो बांसिन सु सुबिदाफोरखौ नुनो मोनदों। मानो होनोबा गो गोदो लामा सामाफ्राबो मोजां नङामोन। गारि मथरफोरबो मोजां नङा। मङामोन ओमफ्राय दावबायनो एबा बेरायहैनो थाखाय जायगाफोराबो एसेबां मानि मोजां मोजां गैयामोन आरो। आरो जों मि खिसियाबोन आरो बै समाव आरो आथिखालावथ' दाबायनो थ ओंखाय लामा सामाफ्राबो मोजां जाबाय। गारि मथरफ्राबो सुबिदा जाबाय। जेनेबा मोनलाबायो आथिखालाव आरो गोदान गोदान जायगाफोरबो दङ आरो आथिखालाव बेफोराव बेरायहैनो थाखाय मोजां खाबु मोनसेै आरो बेरायनाया जोंनि था थाखाय मोजां आरो मानो होनोब्ला जोङो बेरायनायनिफ्राय जों गोदान गोदान आयदाफोर मोनो एबा जों गोसोफोरखौ जेनेबा दुखुफोरनिफ्राय जों एसे सुखुआवहाय लाबोनो हायो। जेनेबा साननाय हनाय फोरखौबो जों सोलायनो हायो।
थारैनो
दावबायनाया जोबोद मोजां आरो
औ औ नोंथां जोबोद मोनसे मोजां आं नोंथांनिफ्राय साननायखौ आं मोनदांनो हादों। आरो आंनि बिजिरनायावबो बेनो जे दावबायनाया जोंनि सानस्रिखौ मोजाङाव लाबोयो आरो जोंनि जि गियान बेखौ उन्दैनिफ्राय जोबोद गोजौ थाखोआव लाबोयो होननानै बे आंनि फोथायनाय नोंथां नङा ना
खौहाय गोरों खालामो होननानैबो आं बुंनो सानो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला दावबायनानै सासे सुबुङा जेसेबां सोलोङो बेखौ जोङो न'आव थानानै एबा साननानै एबा बेखौ ओ गोसो सिङाव हमदां हरनानै मोननो हाया नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेखायनो दावबायो ब्ला सासे मानसिया बै ओनसोलनि थासारिजों गावनि थासारिखौ गोरोब होनो हायो बेनिफ्राय बै ओनसोलनि थासारि खौ मोनथिनानै बै ओनसोलनि थाखाय हाबा मावनो हायो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ आंबो सानो।
औ औ बेनिफ्राय गावनि गोसोआव सोलायनाय लाबोनो हायो। मेलेमारि सानस्रिया मोजां जायो। बेनिफ्राय गाव नि रोंगौथि गावनि आब्रुथि गावनि आसार खान्थि बेफोर गासिब बो मोजाङाव फैयो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ
औ थ' बेफोर गासिबो दावबायनायनि खाबु जायनि थाखाय जोङो ओ दावबायनो नांगौ नङा होमबा नोंथां? गोदान गोदान जायगा औ गोदान गोदान ओनसोल गोदान गोदान बिथिं बायदि बायदिफोराव ङो दाव बायनो नांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां ना।
औ
थ' नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जोबोद मोजां मोजां जायगा थानो हागौ नोंथाङा दावबायफेरबाय ना?
औ दावउबायफेरबाय। नाथाय जोंनि जायगायाव थ' एसेबांमानि बेरायनो थाखाय जायगा गैया थेवबो बारहावानि थाखाय मोजां आरो जोंनिया बिफां लाइफांफोरबो एसे दंसोयो इसिबां मानि गरमबो जाया बारहावाया मोजां। आरो जेनेबा जायखौ जोङो सोलोंनो हाया बेखौ जोङो नुनानै जेनेबा जों लेखाफोरनिफ्राय सोलोंनायनिख्रुइ जों नुनानै जेनेबा दावबाय हैैनानै सोलोंनाया एसे आलादासिन जायो।
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ
दावबायनायाबो ओ जोंनि सानस्रिखौ ओरैबायदि फिदिङो जेरावहाय जों माने मोनसे गुबुन रायजोआव थांनाय बायदि एबा गुबुन मोनसे हालामाव थानानै थांना थानाय बायदि। जायो आरो नोंथांना?
औ।
बेखायनो आंनि साननाय मथे गोबां गोजान गोजाननि जायगाखौब्लाबो नायनानै बै जायगानि थासा थासारि बै जायगानि हारिमु बै जायगानि आसार खान्थि बेफोरखौ सोलोंना लायोब्लाथ' खोब मोजां होननानै आं सानो नोंथां
औ नंगौ।
औ जेरैहाय जोंनि खाथि खालायाव दङ गोबां गुबुन गुबुन रायजो जेरैहाय भुटान बेनिफ्राय ओ म्यानमा
अरुनाचल
अरुणचल राय खोब मोजां जायगा होननानै आं सानो आरो नङा होमबा?
औ।
बेफोर जायगाफोराव थाङोब्ला जोंनिफ्राय एसे थांनो हायो आरो जोंनि नोंथाङा बैफोर ओनसोलाव थांफैबाय नामा?
आंथ' थांफेराखै नोंथां। जेनेबा अरुणाचलफोर इदि जायगाफोरावल' एसे थांफेरदों। होमबाबो बिदि गोजान गोजान माबाफोराव थांफेराखै आङो।
औ औ अरुणाचल रायजोआव थांबो
औ अरुनाचल जायगायाथ' ओरैबायदि मोजांखा। जेनेबा बारहावानि थाखाय
औ औ समायनाबो समायनाबो औ।
औ।
गेब्रेंनाय गैयि होननानै बुंनो हागोन नोंथां नङा होमबा?
औ।
ओरैबायदि समायना हाजो हालाल' जेरावबो माने जेरै जोंनि हायेन ओनसोलाव दारिमिनफोरा बांबोबाय गेब्रेंनाया बांबाय आ आबहावाया गुबुंले जाबोबाय। जि मोनसे गोग्गो बार हावा जों बेखौ बै ओनसोलाव मोननो हायो होनना
औ नंगौ।
औ गेब्रेंनायनि बेलायावथ' जोबोद खम खामानि बिथांमोननि जायगाया नङा ना?
औ।
नाथायबा बिथांमोननि जायगा जोंनि जायगाखौ रुजुयोब्ला जोबोद मोनसे मा होननानै बुंगोन बेखौ ओ ओं थामजि जौ खोन्दो ब्रैजि जौखोन्दोआनो आलादा आलादाखा आरो नोंथां ना
औ नंगौ।
औ औ आं बावैसो सिगां भुटान हादरावबो बेरायहैदोंमोन नोंथां
ए
खोब मोनसे मोजां जायगा औ औ जोबोद मोजां जायगा थाजिम बारहावा बेनिफ्राय जोबोद समायना सुबुंफोरनि सानस्रि बिथांमोननि जि आदर्श नोंथांखौबो आं माने बुंगोन हायोब्ला बेरायहैथां ओरैबायदि मोजां नोंथाङा बै जायगाखौ माने मोजां मोननानै मुहि हाबगोन आरो नोंथां बै जायगायाव
औ
आ बेफोर माने मा होननानै बुंगोन जोंनि सानस्रिफोरखौहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारियाव फिदिङो जों दुखु थायोब्लाबो मोजां जायो। जोङो गोसो सिङाव माबाफोर गिनाय फैयोब्लाबो बै समाव समायना जायगा थासारिफोरखौ नुनानै जोंनि सानस्रिफोरा ओरैबायदि मोजां जायो माने आं मा बुंगोन बुंनो हायै बायदि मोजां आरो नोंथांना
औ
दायनायनि आ बे खाबुफोरखौ नायोब्ला जोङो एसे आ फावसायनो नागिरो थेवबो जिहेथु खाबुफोरा बांसिन बेखायनो जों खोब दावबायनांगौ आरो गोदान जायगा गोदान जायगा सोलोंनो थाखाय औ औ नोंथाङा मा सानो
दावबायनायनि बागै
औ औ दावबायनायनि बागै
आंनि बाबो दावबायनाया जोबोरै मोजां जेनेबा देहाफोरखौबो मोजां लाखियो। आरो बे खाबुफोराथ' थाखाहागोन थेवबो जोङो नाजानांगोन दावबायनो
नाजानांगोन औ नोंथां।
जोंनि साननाय हनायफोराबो सोलायो लोगोसे नोंथाङा जेरै सानस्रि होनदों बेबाय थिबो
औ औ जेरै जोंनि सरासनस्रा जोंनि हाराफोर बा जोंनि मोदोमफोर बेफोरबो माने दावबायोब्लासो खाब जालाङो आरो नोंथांना
औ नंगौ
जुदि जोङो बारहावाखौनो सोलायाब्ला जुदि माब्लाबा जाब्रबथायनि थाखाय जों गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला जोङो बै जायगाजों गोरोब हैनो हाया नोंथां ना
औ नंगौ।
औ औ थ' बेफोर मोनसे जोबोद मोजां खाबु नोंथां। नोंथांनि नोंथांनि साननाय बायदिब्ला जों बे खाबुखौ नासयनानै थांनाया मोजां नङा होमबा औ औ थ' बेफोरनि सोमोन्दै दिनै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय जाहाथे आं सानो नों नोंथाङाबो रंजादों आंजों रायज्लायनानै गोदान मोनसे नोंथांनि सानस्रिजों आं गोरोब मोननानै खोब मोजां मोन्दों आरो दिनैनि दिनाव
औ
आरो आंजों एसेबांखिनि रायज्लायनो स सम होनायनि थाखाय नोंथां थांनिसिम साबाय खर बावहरनाय थाबाय आरो
औ
आरो इयुनाव नोंथांजों आरो फिन रायज्लायनो मोनफिनगोन होननानै आं आसा थानाय थाबाय औ दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो ला जासिगोन ना नोंथां
औ औ